औ आं थां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां खोनादों दे। ओ मा खालामबाय दं‌ नों? थाङा‌ दा
दं आं ओरैनो।
औ। ओ‌ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोनखौ एसे बुंनो हागोन नामा?
औ सम दङब्ला नों थांजों आङो बिदि बेरायनायनि बागैसे एसे सावरायनो नानै हरदोंमोन
औ औ औ नों सावराय जागोन नोंथां औ हागोन नोंथां। औ। ओ बिदिनो जोङो दावबायनाय एबा बेरायनाय बुङोब्ला जोंथ' गोबां जायगायावनो दावबायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ। जोंथ' सानफ्रोमबो औ जोंथ' सानफ्रोमबो दावबायनायानो जाखायो जेरै आय थिंजोंआनो जा गारिजोंआनो जा जों दावबायनायखौनो होनजायो आरो सानफ्रोमबो बिदिनो अबेबा थांनाय एबा सकफोराव थांनाय अबेबा खामानिफोराव थांनाय बे खौबो जों दावबायनाय होनजायो आरो।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा बिदिनो मा मा जायगायाव दावबायहैखो नोंथां? औ।
आंथ' गोजान गोजानाव बारा दावबायहैनाय जाया। आं ओरैनो जागायावनो बिदिनो खाथि खालायाव थांनाय जायो आरोना नों थां
औ औ नोंथां। नोंथाङा ओरैनो जायगा फोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा?
औ। आं जों जोंनि खाथि खाथियाव थानाय जायगाफोरावनो जेरै दारागाव। सुकि भुटान बायदिसिनायाव बेरायहैनाय जायो आरो। नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? दा भुटानाव भुटाननि थासारिया माबायदि बिसोरनि जेनबा थानायफोरा।
औ।
औ।
भुटान भुटानावथ' दा बायदि समाव जोंनाव बेसेबां गरम ओजों।
औ।
एसेबां गरम नङा, ओजों बोथोरा एसे थान्दाआयै थायो, मानो होनोब्ला जों हाजो बिफां लाइ बिफां, बांसिन आरो सुबुं अन अनिजमायाबो ओजों, भुटानाव खम जाहैबाय, एसे बेनिखायनो दारिमिन दारिमिन गाइद, गारि बायदिसिनाया खम बिबांनि बाहाय जायो बेनिखायनो,
औ औ नंगौ,
बे बेनिखायनो भुटानाव दावबायनानै सुबुङा मोजां मोनो आरोना,
औ औ बुंनो थाङोब्ला भुटाननि भुटान जायगाया जोबोद थाजिम आरो नंगौना, नोंथां ओ बिदिनो बिसोरनि जायगाया गोजोनबो, आरो ओरै जोंनि जोंनि बायदि गारि मथर ओरै होंगो दोंगो जाया बिसोरनियाव,
औ नोंथां
औ औ नोंथाङाबो ओ नोंथाङाबो मायबाफोर सोंनो सानदोंब्ला? सोंनो हागोन नोंथां,
नोंथाङा मा मा जाय बेयाव बेेरायहैखो,
औ नोंथां ओ नोंथां नोंथांआ दा जेरैबायदि बुंलांदों ओ भुटान सुकि बिदिनो दाराग औ आंबो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि बि बेफोर जायगायाव ओ दावबायहैनानै फैबाय आरो लोगोसे दुमनि मैनाखौ फ्रि बगामाति बिफोराव आं थांना फैबाय आरो नोंथां औ औ नोंथाङा ओ लोगो फोरजों दावबायनानै मोजां मोनोना हारसिङै दावबायना मोजां
औ दावबायनाय होनोब्लाथ लोगोफोरजोंनो एसे थांनानै मोजां मोनसिनो। मानोना दावबायहैनायाव हारसिं दावबायहैनायाव हारसिं थाङोब्ला गोदान गोदान जायगाफोराव थाङोब्ला बारा ओरै रोंस्लाबा मिथिस्लाबा जायो नालाय बेनिखायनो आं लोगोफो थांना मोजां। मोनो आरो नोंथां
औ औ नंगौ ओ नोंथाङा बिदिनो दावबायनानै मा मा गियान आरजिनो हादों नोंथाङा एसे बुंदो।
औ दावबायनानै जोङो
औ नंगौ ओ जोङो दावबायनानै औ औ
दावबायनानै जों गोबां गियान आरजिनो हायो।
औ औ नंगौ।
सोरबा न सिङाव थाबाय थायो थाग्रा मानसिया जेरै बाहेरनि। बाहेरनि।
औ।
बाहेरनि
ओ दावबायनानै जोङो गोबां ओ खोनासं नोंथाङा ओ दावबायनानै जोङो गोबां गियान आरजिनो हायो मानो ओ मानो होनोब्ला जोङो नआव थाबाय थानानै जोङो बेफोरबायदि गियानखौ मोना जेरै ओ गोबां सुबुङानो गोबां खामानि एबा गोबां ओ रोंगौथि होयो बेफोर खौ जोङो नुबोनाय जायो दावबायनो थांनायाव औ बिदिनो गोबां मानसिया बिदिनो ओ मोजां मोजां खामानि मावलांनायखौ नुबा जोंबो नुबोनाय जायो बेनि खायनो जोङो बिसोरनिफ्राय एसे एनै जोङो बाहायबाबो जोंनि गोसोआव एसे सानखांनाय फैयो आरो जोंबो बेफोरबायदि जा-जागो-जानो हागोन बेफोरबायदि ओ गोबां बिदिनो औ बिदिनो गोबां गियान फोरबो आरजिनो हायो आरो जों दावबायनानै
औ नंगौ नोंथां
जोंथ औ जोंथ बिदिनो न सिङाव थाबाय थाब्लाथ जों जेबो रोंनाय नङा बेनिखायनो जोंनि जिउआव दावबायनाया जोबोद गोनांथार आरो ओ नोंथांनि बादि ब्ला न सिङाव थानाया मोजां ना दावबायनाया मोजां?
औ आंनि बायदिब्लाथ दावबाय- नाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नआव थाबाय थाबा गोबां बिदिनो नआव थानायसै बाय-बायजो बायजोआव थांनाया गोबां रोंनानै फैयो आरो उम नआव था नआव थाबाय थायोब्ला बिदिनो मायबा माबि सानफ्लांगोन गावखौनो
औ औ नंगौ।
दावबायनानै गावनि माइनखौ रिफ्रेस खालामना लानो हायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो नोंथाङा दासान्दै बहाबाफोर दावबायहैगोन होननानै सानदों नामा नोंथाङा?
आंथ दा बिदि जेबो सानथवाखै।
ओ नोंथाङाबो मायबाफोर सोंनो गोसोबा सो
औ औ नोंथाङा दावबायनाय जायगाफोरनि मादाव माबे मोनसे जायगाखौ बांसिन मोजां मोनदों आरो मानो?
औ नोंथां औ नोंथां आंथ ओ जोंनि खाथिनिनो ओनसोल ओ जोंनि ओनसोलाव थानाय ओ सुकिखौनो बांसिन मोजांसिन मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला बेयाव हाजो बेयाव हाजो हाला नुयो बिदिनो ओ दाउमा दाउसाफोरनि गाबनायबो खोनायो आरो नुयो बो आरो बिदिनो दैमा स्राय स्राय बोहैनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो आङो सुकियाव थांनानैनो गोजोननाय मोनो आरो मोजांसिन मोनो सुकि कि जायगाखौनो औ। औ ओ नोंथांनि बादिब्ला मा जायगाया मोजांसिन?
आंनि बायदिब्लाथ बेफोरबायदि सुकिफोरबायदि जायगायानो मोजां। मानो होनोब्ला बेफोराव थांनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो।
औ नोंथां औ बिदिनो जोङो सुकियाव बिदिनो जिब जुनार नुबोनाय जायो नङा होनबा नों थां जेरै मैदेर औ औ नंगौ ओ
बायदिखौ जों सुकियाव थांबा नुुबोनाय जायो नोंथां।
औ औ आरो ओ बे सुकि जायगा सुकि दारागावफोराव जेरै मानसिफोरा सुबुंफोरा उम लावखार ओंखामबो जाहैनाय जायो।
औ नोंथां
औ नंगौ बिदिनो बोसोर गोदानाव बोसोर गोदानल नङा बिदिनो ओ सम सम थाङो आरो मानसिफोरा बिदिनो लावखार ओंखाम जानो।
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो जानो हागौ लोगोफोरजों लावखार ओंखाम जाहै फेरबाय
औ जाहैबाय नोंथां।
औ औ ओ नोंथांमोना बिदिनो इयावनो संना संहैयो ना ना नआवनो संनानै लांखायो?
जों-जोंनाथ बोसोराव थांनाया बाय गोबाङानो जायो नालाय जोङो बबा ओजोंनो स संहैयो बआबा आरो ननिफ्रायनो संना लां थांनानै ओजों जाहोयो। बेबायदि खामो आरोना नोंथां। मालाबा आरो दखान बायदिसिना निफ्राय बायना लाङो
औ औ नंगौ ओ नोंथाङा ओ दावबायनायाव ओ आथिंजों दावबायना मोजां मोन ना गारि ना गारि गोदोरफोरजों दावबायनानै मोजां मोनो
आंथ‌ दावबायनायाव माने दावबायनाय होनोब्ला एसे गोजानाव थांनायखौ मोजांसिन मोनो नालाय बेनि बेनिखायनो गारिफोरजों थांना एसे मोजां मोनो आरोना आरो गोजान लामायाव आथिंजों थांनो हानाय हायाना नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो बिदिनो ओ बाइक एबा जोङो कारफोरजों थांनो मोजां मोनो आरो दावबायनाय नङा होनबा
औ नोंथां
औ औ ओ नोंथाङाथ दा लोगोफोरजों दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो होनदों औ औ नंगौ ओ नोंथाङा मानासफोराव थांफेरबाय नामा
औ थांबाय नोंथां
औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मानासाव मा मा नुथाय नुबोनो मोनखो
औ एसे फंनैसो बुंनो हागोन नोंथां
औ औ
मानासाव थांनायालाय गोबां बार थांबाय आङो ओमफ्राय ओमफाय आङो सि सिङाव हाब-हाबहैफेरनो मोनाखै आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
औ सिङाव हाबहैनो मोनाबाबो जोङो बायजोआवनो लामानिफ्राय गोबां बिदिनो जिब जुनार बायदिसिना नुनो मोन मोनो आरोना मानासाव थांबा। बेफोरो जिब जुनारफोरा जै गान्दा गान्दा नुयो माला मा मोस सौ नुयो दाउराइ बायदिसिना आरो दाखालि साननैसो लामायाव मोसाबो ओंखारबाय थाग्रा जादोंमोन।
औ औ नंगौ। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय। जों बेखियावनो दोनथ जासिगोनामा? नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां औ औ दे बिदिब्ला औ दे।